हेल'।
औ नोंथां।
औ नोंथां औ खोनादों नोंथां खोनादों।
औ नोंथाङा मा खालामदों दायो?
आं दा न'आवनो दंथ'यो नोंथां।
अ औ नोंथां आंबो नै न'आवनो बिदिनो दंफां सायायाव जिरायनानै दं नोंथां। दा नोंथाङा अब्ला नोंथाङा फ्रि दङ ना?
औ नोंथां आं फ्रि दं फ्रियैनो दंमोन र' नोंथां।
औ दा नोंथां अब्ला फ्रि दंथ'योब्ला आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायावसो रायलायनो होननानै फन हरनाय जादोंमोन आरो नोंथां।
औ औ।
औ दा अब्ला औ अब्ला आं नोंथांजों दंफां लाइफां बा बिफां लाइफांनि सोमोन्दैनो रायज्लायनोसै। जबा नोंथां औ औ दा अब्ला आं नोंथांनावनो गिबियावनो सोंग्रोनसै आरो दा नोंथाङा जेनेबा नोंथाङा मा सानो जे जोंबा दंफां बिफां लाइफांखौ जोंनो मानो नांगौ बा बिफां लाइफाङा जोंनि थाखाय मानो गोनांथि बेफोरखौ नोंथाङा एसे सुंद'योब्लाबो ससे फोरमायना होग्रोनो हागोन नामा
अ हागोन दे दे अब्ला आङो एसे बिफां लाइफांनि सोमोन्दै एसे बुंलांनोसै होमबा
औ औ दे
बिफां लाइफां होनना बुङोब्लाथ' बिफां लाइफाङा गोबां रोखोमनि बिफां लाइफां दङो।
ओ आरो बिफां लाइफां खौ जोंनो मानो गोनांथार होनोब्ला बिफां लाइफाङा जोंनो अक्सिजेन गेस हगारो आरो बिफां लाइफाङा जोंनिफ्राय गाज्रि गेस हगारनाय कार्बनडाइ अक्साइडखौ बोनानै लायो आरो बेबायदिनो दं बिफांजों मानसिजों एसे रिलेसन गोनां रोखोम जायो बिसोरबो जोंनिफ्राय गेस बोनानै लायो आरो जोंबो बिसोरनिफ्राय अक्सिजेन गेसखौ बोनानै लायो।
औ।
बेफोरदिनो ओ मानसि सुबुं माहारिया थांना। थानो थाखाय दंफां लाइफांखौबो नांगौ जायो।
नंगौ नंगौ।
ओ अक्सिजेन नोङाबाथ' ओ। एसे थांना थानायाव एसे उसुबिदा खस्थ' जायो नालाय।
औ
ए दं आरो दं दंफां लाइफाङाबो सुबुं माहारि नोङाबा एसे। माबा जायो आरो उसुबिदा बेफोरबायदिनो दाथ'। ओ टाउन सहराव नुनो थांब्लाथ' दंफां लाइफाङानो गैया नालाय।
नंगौ।
जोंनि गामि एरियानि सुबुंफोरा थाङोब्लाथाय टाउन सहराव। एसे। देहाफोरखौ सावस्रिफोरखौ एसे लोरबां जाना फैनाय नुयो आरो एसे गोरोबा गोरोबा मोनहैयो।
नंगौ नंगौ।
टाउन सहराव दंफां लाइफाङा खम जानायनि जाउनाव।
औ।
एसे गोसो देहाफोरा मिलाया गोरोबा गोरोबा जायो देहाफोरखौ लोरबां लोर बां जानानै थानाय मोनो आरो टा फोराव माबायाव थांनाय जायोब्लाथाय। बेनिखायनो दंफां लाइफाङा जोंनि थाखाय जोबोर गोनांथार।
नंगौ नंगौ।
ओ जोंनि अक्सिजेननि थाखाय आरो दंफां लाइफां। खौ जोङो गोबां खामानियावबो बाहायनानैहाय बाहायनानैबो लानो हायो।
नंगौ नंगौ।
ओ बिदिनो दंफां लाइफाङा ओ। दाम गोसा दाम गोसानि दंफां लाइफांबो दङ ओरैनो। काट बायदिसिना थक्था बेफोरबायदि खालामनो हायो दंफांखौ दा
नंगौ नंगौ।
आरो बिदिनो ओ दंफांजोंबो गोबां रां आरजिनो हायो। जेरै लबर दंफां बायदि सिनाफोरखौ गायनानै एसे माबा रां आरजिनोबो हायो आरो।
नोंगौ नोंगौ।
ओ बिनिफ्राय ओ बे दंफां लाइ लाइफांनिफ्राय गोबां मुवा बेसाद ओ बानायना लानोबो हायो जेरै ओ ओइनो बुंनो थाङोब्ला न' बानायनायनि आयदायावनो दंफां फांसे नोङाबानो जायाबायदि। ओ दंफांनि ओ कात ओ थक्टाफोर नोङाबानो जाया बेफोरबायदि आरो। दानि जुगाव न' गंसे बानायनो थांब्लाथाय।
औ औ।
बिदिनो द न' से बानायनायाव। दंफांनिफ्राय नांग्रोगोन ओ काट नांगोन। थक्था नांगोन आरो। बिदिनो ओ दर्जा बानायनायावबो दानि जुगाव। दंफांनिफ्रायनो बानायनाय जायो नालाय ओ। दंफांजोंनो ओ थखथानिफ्राय दर्जा बानायनाय जागोन। खिरखि बानायनाय जागोन बिदिनो। देक्स टेबोलफोर बायदिसिना बानायनाय जागोन आरो। बेफोरबायदिनो बानायनानै गोबां मुवा बेसादबो बानायनानै हायो आरो जों दंफां लाइफांनिफ्रायनो।
नोंगौ नोंगौ।
ओ नोंथाङाबो एसे दंफां लाइफांनि एसे माइबाफोर मिथि बावगौबा एसे सुंदै फोरमायना बुंलाय नोंथां।
औ औ नोंथां। औ नोंथाङाबो बुंलां नोंथां बुंलांनाय गासिबो सैथोआनो। जेनेबा नोंथाङा बुंलांबाय जों बिफां लाइफाङा जोंनो अक्सिजेनखौ होयो बियो कार्बन डाइ अक्साइडखौ लानानै। बेनि उनाव बिफां लाइफाङा जोंनो जेब्ला जों गरम जायो दाबायदि जेनेबा गरम बोथोरावहाय जोंनो सायहा होयो।
अ औ
जोङो आरो बिफां लाइफांफोरा जोंनो माने ओ मा होनगोन बेखौ ओ जोंनि आबहावा गुबुंले जानाय दा जोंनि बार गुबुंले जानाय बिखौहाय ओ बियो माने खमायहोयो आरो। बे जेनेबा गाज्रि गेसखौ बोना लानानै बियो जोंनो मोनसे फ्रेस बार होयो अक्सिजेन होयो आरो नोंथां बियो। औ बेयो जेनेबा ओ आरो जोंना बिफां लाइफाङा ओ माने कार्बन ओ कार्बनखौ जोङो माने गावनियाव लाखिनानै बियो जोंनि ओ मुलुगनि दुंथाइ बारायनाय जा ग्लबेल वार्मिं बेखौ बिफां लाइफाङा माने खमायो आरो नोंथां।
औ औ
आरो जोंना खायसे बिफां लाइफाङा जाय फिथाइ थायग्रा बिफां लाइफां बेफोरो जोंनो फिथाइफोरखौ होनानै बा बिबदिनो मैगं थाइगं होनानै बियो जोंनि माने आदार हिसाबै खामानि मावो आरो नोंथां। औ आरो जों थाङा बुंनाय बायदि बिफां लाइफांफोरा जोंनो न' बानायनायाव हेफाजाब होयो आरो बिफां लाइफाङा जेनेब्ला बै दै दै बाना
औ औ औ।
औ जेनबा दै दैनि जेब्ला बि बिफां लाइफाङा माथावरिफ्राव थायो अब्ला बियो माने हाखौ हमथाना रोदाजों हमथाना लाखियो नालाय औ बे समावहाय जेनेब्ला जोंहा माने दैया ओ हाखौ खुरखानो हाला आरो। बिनि जउनाव जोंहा दैया गावनि लामा जोंनो बोहैयो। बिनजो बियो माने उम मा होनगोन खौ दैबानाखौ होबथायो आरो नोंथां आरो बियो ओ वाटार साइकेल बेखौबो माने मेन मेेनटेन खालामो बिनि उनाव आरो गोबां दंबावो आरो बेयो आरो माखासे खायफा बिफां लाइफाङा जोंहा मुलि हिसाबैबो खामानि मावो नालाय औ बे मुलि हिसाबै खामानि मावनो बिफां लाइफाङा जोंहा जेब्ला जोङो बेराम आजारफोर जायो अब्ला बियो माने जोंखौ ओ बेफोरनिफ्राय माखासे बुस्थुआ मुलि हिसाबै खामानि मावनानै जोंनि बेराम आजारखौ बि फाहामो आरो औ नाथाय आथिखालाव जों नुनो मोनदों बि फां लाइफांनि बिबाङा जोबोद खमायलांबाय आरो जोंहा जेनेबा सुबुं अनजिमायाबो बांलांबाय। बिनि उनाव जोंहा आबाद फोथारनि बि माने गोनांथियाबो बांबाय थाग्रा जायगानि गोनांथिया बांबाय बिनि थाखाय जोङो जायगाखौ लानदां खालामनो थाखाय जोङो गोबां बिफां लाइफां मोजां मोजां बिफां लाइफांखौ जों दानै दानैनो बिफोराव माने ओम लानदां जालांबाय आरो आजिखालि डफरेस्ट्रेसन खालामनाय बिब्दिनो आबादनि थाखाय बिफां लाइफां दाननाय जायनि जाउनाव जोंहा माने गोबां जेंनाफ्रा लासै लासै बारायबोनो हमदों आरो नोंथां। जेरै जों बिफां लाइफां खमायोब्ला जोंहा आबहावानि गाज्रि गेस बा पलिउसन बेफोरो जोंहा ओ माने बिफां लाइफां गैला नालाय बेफोर बारायसिगोन जोंहा अक्सिजेन सोरजिनो थाखाय आब आबहावाया बिफां लाइफाङा गैलानो गैला बिनि उनाव ओ आबहावानि गाज्रि गेसफोर बा बिदिनो माखासे गाज्रि मुवाफोरखौ बिफां लाइफांङा बोनानै लानो हानाय हाला आरो बिदिनो हा खुरखानायफोरा बिफां लाइफां गैयिनि थाखाय जासिगोन सिगोन बिनि उनाव आरो हाग्रानि जिब जुनार बेफोरो माने थानो जायगा गैयि जायो बिनि उनाव जोंहा बिफां लाइफांङा जोंहा ओ अखा हाहोयावबो गोबां मोनसे गिदिर ख माने बिबां बिबां मावो नालाय माने खामानि मावो नालाय
उम उम
औ बे जोंहा जेब्ला बिफां लाइफां गैया थाया अब्ला जोंहा माने बार मा होनगोन बेखौ ओ अखाबो हानाया जों खम जालांगोन आरो लासै लासैनो।
औ औ औ
औ बेनो माने गोबां सानथ्र'हायै माने जोंहा खहा दं आरो बिफां लाइफां गैयाबाथाय नोंथां।
ए ए
दा बेनो नोंथां औ।
आरो बिफां लाइफांनिफ्राय नोंथां ओ बिफां लाइ बिफांफ्राय जोंङो आरो फिथाइ सामथायाइबो मोनो होनना बुंदोंमोन ना।
औ नंगौ नोंथां।
बे फिथाइ सामथाइया ओ‌ सुबुं माहारिया जानो हानायबो फिथाइ दंङो आरो जानो हायैबो फिथाइ दङ बिदिनो गोबां रोखोमनिबो फिथाइ दङ। ओ सुबुं माहारिया जानानै प्रटिन मोननाय फिथाइ आरो जाबाथाय देहाया गाज्रि जागोन। बेफोरबायदिबो फिथाइ दं आरो। बिदिनो जानो हाथावनाय फिथाइ जानो हायि फिथाइ बेबायदि मोननाय जायो आरो बिफां लाइफांनिफ्रायबो। आरो बिफां लाइफां होनना बुंङोब्लाथाय औवाफोराबोथ' बिफां लाइफाङानो नालाय
नंगौ नंगौ।
ओ नोंथां औवानि बागै औवा बिफांनि बादै एसे जा मिथिगौ बेखिनिखौ एसे गुसुंयै सो ओ फोरमायना होलाय नोंथां।
आंङो ना?
औ औ।
औ नोंथां जोंहा औवा बुंङोब्लाथ नोंथांङा मिथिखायो बेयो मोनसे माने बुहुमावनो माने सोबनिफ्रायबो माने ओ मा होनगोन बेखौ खम समनि गेजेरावनो जोंहा गिदिर जानाय बा जौनाय बा फास्टेस्ट ग्रयिं प्लान्ट होननानैबो जों मिथिनो मोननाय जायो आरो नोंथां। जोंहा माने औवाया गोबां खम समनि गेजेरावनो जोंङो माने थाब देरो आरो नोंथा।
देरो औ।
जोंनि ट्राइबेल माहारिफ्रा बा जोंनि बर' माहारिफ्रा जोंङो औवाजों माने जोबोद मोनसे खाथि सोमोन्दो दं आरो जोंङो गोदो गोदायनिफ्रायनो लानानै। जों औवाजोंनो माने गोबां खामानि मावो आरो जोङो जेनेबा जों औवाजोंनो बिफां लाइफां बानायनाय। अ सरि आं बुंनाया गोरोन्थि जाबाय नोंथां औवाजोंनो न' बां बानायनाय औवाजोंनो बिदिनो ओ गोबां दंबावो आरो बारि बागान बानायनाय बारि बागान। बिदिनो ओ आबादफोरावबो बेरा दुमनाय बेफोराव माने गोबां औवाया औवाखौ जों बाहायनाय जायो आरो।
ओं जेखाइ खबाइ हेबनाय बायदिसिनाफोरावबो बाहायनाय जायोना नंङा नोंथां।
हो हो।
जेखाइ खबाइ हेबनाय बायदिसि
औ औ नंगौ नोंथां बिदिनो आइजेंफोर बानायनायाव बाहायबाय औ औ। आइ आइजेंफ्राव बाहाय बानायबाय आरो नै औवाया जोंहा आदारबो होयो नंङा होमबा नोंथां मानोना जोंहा औवाया मेवाइ जाय मेवाइखौ जों जायोना नोंथां‌। औ बे औ औवाया जोंनो आदारबो होयो आरो नोंथां गासिबो औवाया नङा बाट माने ओ औवा मोनसे जाथिनि औवा जा औवा बुरखा बेफोरो माने मेवाइखौ होयो आरो जोंनो।
औ।
औ दा जोंहा औवाया माने जोबोद गोनांथि आरो जोंनि जिउआवहाय।
उम्म उम्म दा ओरैनो औवाया मा मा जाद नि औवा दं औवा दंमोन नोंथां गासै?
औ नोंथां जोंथिं औवाफोरा जोंथिं गुबैयै जोङो औवा बुर बुरखा जाय गिदिर गिदिर जायो बेखौ औवा बुरखा मोनो आरो बिनिफ्राय औवा थेरे आरो औवा गुबै बे मोनथामखौनो जोंनिथिं गाहायै मोननाय जायो आरो नोंथां।
औ अ।
औ।
बिदिब्ला नोंथां उम्म समाबो जाबायना औ औ। ए बिदिब्ला नोंथांजो उम्म दोनथ'लायनोसै नामा नोंथां होमबा?
औ औ जागोन दे नोंथां गोजोन्थों।
औ औ दे दे नोंथां।